औ खोनादोंना हेलौ
खोनादों
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आङो जासिहरबाय मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों मोननैसो टपिकनि सायाव एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आं कल खालामदोंमोन
औ औ
ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां
औ आं नोंथांनि नोंथांनि सेराव ओ मोननैसो टपिक लादों आरो ओ जेराव जोंनि मैगं थाइगं
औ
ओ बेफोरनि सायाव आं सावरायनो लादों आरो आरो लो गोसेनो जोंहा जि आइ टेक मोननाय नि सायावबो आं नोंथांनो सोंं सावरायनो लादों।
बर'नि ओ आरोना औ औ औ औ दे बुंलाय
होम मैगं थाइगं नोंथांनो मोजां मोननाय बेखौ आं सावरायनो लादों आरो आं मोजां मोननाय ओम दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा से नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै नोंथाङा मोजां मोनो
औ औ औ ओ नोंथाङा सोंनायनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय नोंथाङा जे आंनि ओ मोजां मोननाय ओंख्रि ओ बिदिनो मैग गं थाइगंखौ मोनथिनो लुबैदों बे मोनथिनो लुबैनायखौ आं खोनानानै आंबो
औ औ औ
ओ दा आं बुंनो थाङोब्ला आं जोबोद मोजां मोननाय बा गोथाव मोननाय अ ओंख्रि होननानै बुंङो ब्ला जोंहा जा बर नि ओ जि आइ टेक मोननाय ओंख्रि
औ
ओ अनला होननानै बुङो जायखौ अनला खारै ओंख्रि ओ बेखौनो आङो बयनिख्रुइबो ओ सा साबसिन आरो गोथावसिन मोजां मोननाय ओंख्रि होननानै आङो नोंथांनो खोन्थानो सानो
औ औ
औ बे अनला खारैखौनो आङो मोनसे ओ मोजांसिन मोनो आरो
औ औ औ
औ बे अनला खारैया ओ जोङो जेब्ला दाउ बेदरफोर होदेरो
औ औ
अब्ला आरोबाव बियो ओ ख्रिया
औ औ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अनला खारैखौ जों माजों बानायो
औ औ औ नोंथां अनला खारै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो गिबिसिन गुबै जोंहा ओ नांगौ मुवा। बेनो जाहैबाय जोंहा। अन गुन्दै।
औ।
औ बे अन गुन्दैखौ जोङो मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोबा। जों जा सरासनस्रा ओंखाम जानाय माइरं।
औ औ।
बे माइरंखौ जोङो ओ गुन्दै। खालामो आरो।
औ औ औ।
हा बर'आव ओ माखासे बिदिनो आगजुफोर दङ बेनिनो जोङो जायखौ गुन्दै खालामो बे
औ औ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोङो बे मनखौ। मा आगजुजों बानायो। बा आगजु जोङो। बेखौ फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनि। जोङो खालामो बे माइरंखौ। जोङो। बै दिंखि होननाय जोंहा। आगजु दङ बर'।
औ औ।
बे दिंखियाव जोङो बेखौ देयो आरो।
औ-औ।
बे दिंखियाव देनानै जोङो बे अन गुन्दै खालामो माइरंनिफ्राय।
औ औ औ।
औ बे अन गुन्दैयानो जोंना गुबै मुवा आरो बे अनला खारै ओंख्रियाव।
औ।
ओमफाय नैथियाव जाहैबाय जोंहा अनला खारै होननाय लोगो-लोगोनो जोंहा खारैखौथ मोनथिखायो खारै नांगौ जोंनो।
खारै अ खारैखौ जोङो माबायदि बानाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ औ आङो जा गोदोनिफ्राय जो आङो नुबोदों। जोंनि आबै आबौ। मोननि समनिफाय आरो नै दिनै जोंनि आइ-आफामोननि जा। जों नुबोदों आरो बे। आ आं नुबोनायाव। बे खारैखौ जोङो जा जोंहा थालिर बिफां बे थालिर बिफ फांखौ जोङो ओ जिरो आरो औ बे थालिर बिफांखौ जिरनानै जोङो सान्दुुंआवहाय फोरानो
औ औ
बे सान्दुङाव फोराननानै जोङो मा खालामो ओ बेखौ साननैसो थानानै फोराननायनि उनाव जोङो सावो
औ-औ
बे सावोब्लाथ बे ओ थालिर बिफांआ गोरान बेयोथ जोंना हांगार जायो नालाय
औ औ औ
बे हांगारखौनो जोङो दै फिसिनानै दैजों फिसिनानै बेखौ जोङो सरो आरोखि
औ औ औ
सरनाय नोङो ननो जोङो मा मोनो बे खारैखौ मोननो हायो
औ
औ जोंहा बिदिनो गुबै नांगौ मुवा नैथियाव जोंहा बे खारैखौ मोनबाय
औ
औ अब्ला जोङो दायो मा होनगोन बेखौ ओंख्रि संनो जोंहा रेडि जाबाय आरो
रेडि जाबाय औ
जा जो जा गोनांथि एकदम गुबै मुवा बे मोननैयानो जोंहा बेनो जोंहा रेडि जाबाय मा बे खारै आरो अन गुन्द बे अब्ला जोङो मा खालामगोन दै ओ सारायावहाय
औ-औ-औ
बेवहाय जोङो ओ दै होनानै लाबाय गिबियावनो
औ-औ
औ दै होनानैहाय जोङो बे खारैखौ ओ नांगौ बायदियै जोङो बेवहाय गोरोबहोनै जों होबाय बे खारै खौ गलायबाय दैयाव बेनि उनाव एसे गोदौ होनानै जोङो दैखौ बैहाय मा खालामबाय जोङो बे अन गुन्दैखौ एसे एसे एसे एसे होनांगौ आरो
औ औ
औ दा बे अन गुन्दैखौ एसे एसे एसे होनानैहाय जोङो बेखौ बे बादिनो सङै सङै सङै बेयो बिनि उनाव जोङो। दाउ बेदर होयोब्लाबो दाउ खौ एवफ्राननानैहाय होबाय। औ बे बाय बिनो जोङो संनानै। जोङो जायो आरोखि अनला आरो आरो नोंथाङा बर'नि ओ औ बरनि ओंख्रि मोजां मोननाय माबाफोर ओ फेभारेट ओंख्रि दङ नामा नोंथाङा?
ओ फेभ्रेट ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ जोंहा जि आइ टेक मोननाय। अनला खारैआनो जायैबाय। आरो बेजों ओ मोजां मोनबावनाय जोंहा औ बिनि अनगायैबो दंबावो आं फोरमायनो सान ओ बे मैगं होनना बुङोब्ला। बर'नि मैगं जोङो खार'खान्दाय मिथिगौ।
औ औ मिनथिगौ।
हेलौ खानादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों नोंथां।
खार'खान्दाय जाहै बाय आरो ओ बायदिसिना गोखा गो खै मैगं
औ नोंथाङा बे सबाय आरो साम' ओंख्रिखौ मोजां मोनो ने
औ बेथ आंनि एक दम बेस्ट फेभरेट। औ सबाय आरो साम ओंख्रि, खोनादोंना हेलो?
खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ आं औ औ आं हागोन। ओ सबाय सबाय आरो साम न' जोंहा बे सबायखौ मोनसे दालि बायदि जोङो मोनसे सबाय मैगं मोनो।
औ औ
खोना दोंना? बे सबाइ मैगंखौ जों खारैजों खारैजों सङो आरो
आ खारैजों सङो। ओमफ्राय बे साम'खौथ‌ नोंथां मिथिखायो?
औ मिथिगौ।
औ बे सामखौ जोङो बे सबायाव होनानै एबा सङो।
औ
बे मोनसे ओंख्रि सोमजियो आरो बे ओंख्रियानो जाहैबाय सबायजों साम' औ ओ नोंथाङाबो सबायजों सामुखौ जानानै मोजां मोनो ना?
औ मोजां मोनो नोंथां मोजां मोनो। जोबोद गोथाव मोनो आं बेखौबो औ जों
फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा बे सबाय आरो सामनि
आ सबायजों औ सबायजों सामु होनबाथ थ' बेबो मोनसे बेस्ट ओंख्रि जाहैबाय।
औ औ
नंङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ औ दा सबायजों साम अनलाजों दाउ बेबायदि गोबां माखासे बर फोरनाव मा दङ जोंहा ओंख्रि दं आरो
औ औ औ
औ नोंथां
औ
नोंथाङा मोननैसो ओ बरनि मैगं जे आइटेक बुंनो हागोन नामा? मैगंफोर औ नोंथाङा बे ओ मोननैसो जिआइटिक मोननाय बरनि मैगंफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
औ
ओ जोंहा गिबियावनो दङ सिट जिआइटेक मोननाय होनना बुङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रि
औ
बे जिआइटेक मोनदों
औ
आरो बे सबाय मेगं
औ
बेबो मोनदों
औ
फ्राय खारौ खान्दाय
औ
औ बेबो मोनदों एनफाय गोबांथार दंबावो।
औ नोंथां
आ नल थाङा मिथिनायाव माबाफोर दंबावो नामा? मा।
अ अ माखासे मानिथ दंबावोमोन। अ थेवब्लाबो उननि सम फोराव जोङो आरोबाव अ बेफोरनि आयदानि सायाव गुवारै सावरायफिनबावगोन मोजां सम लानानै औ औ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो आङो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो
औ
समफोराव जोङो आरोबाव मोजाङै ओ सम लानानै माखासे आइडानि सायाव सावरायबावगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो ओ नोंथाङा एसे सम मोननानै सिगां आं सावरायनायनि थाखाय।
औ।
गोजोननाय थाबाय साबायखर बावबाय ओ जाहाथे
साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
दे दे साबायखरबाय गोजोन्थों नोंथां।